खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां।
नोंथाङा मोजाङैनो दंना?
औ नोंथां मोजाङैनो दङ।
आङो नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानैसो आं फन खालामनाय जादोंमोन।
औ सावरायजागोन नोंथां ओ-। दा जोङो मानि सोमोन्दै सावरायगोन नोंथां?
बे आयदायानो जाबाय जोङो गोलोम बोथोरनि आयदा। जों सावरायगोन आरो गोलोम बोथोराव जोंना माबायदि माबायदि जायो? मा मा आबाद मावो आरो जोंनि आबहावाया माबायदि? जायो जों बेफोर गासैखौबो जोङो सावरायगोन नोंथां
औ थारैनो नोंथां सावरायजागोन।
अब्ला नोंथाङा गिबियावनो। गोलोम बोथोर नि बिसय फंनैसो मा- बेखेवनानै होग्रोगोन नामा?
औ जागोन दे दा आङो गोलोम बोथोरनि सोमोन्दै जों ओ-गोलोम बोथोरा मा मा मासनिफ्राय जोंहा नांगो ओ- हाबगोरो बा मा मा नां मा मा मासनिफ्राय जोंहा जागायजेनो आं बिनि- सोमोन्दै गिबियावनो बुंग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
जागोन दे।
जोंहा गोलोम बोथोरा जेब्लानि समाव जोंहा उदां बोथोर जोबो बे समनिफ्रायनो जोंहा नांबोयो जोंनि गोलोम बो बेखौ ओ जोङो मे, जुन, जुलाइ, आगष्ट' बे मोनब्रै मासाव जोङो मोननाय जायो। दायो गोलोम बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंहा दिनै ओ-गोलोम बोथोरा। जोंनि आसाम हादोरसायाव ओ-गोबां माखासे बिदुं जोंहा मोननाय जायो। बे बिदुंआव जोंहा माखासे ओ आसाम हादोरसानि थागिबि माखासे सुबुं माहारिया गोबां माखासे ओ बिदुं बांनायनि बांनायनि जाहोनाव माखासे गोबां ओ गरमजों भुगिनानै थानांगौ जायो आरो बै समावनो ओ गोलोम बोथोर समाव जोंहा ओ दैज्लां बोथोरा फैफायो आरो बे दैज्लां बोथोर ओ फैनाय लोगो लोगोनो जोङो आसाम हादोरसायाव बे गोलोम बोथोरावनो गोबां माखासे ओ आबादफोर मावनाय जायो नोंथां ओ दायो नोंथाङा ओ गिबियाव नोंथांखौ आङो सोंलु खालामनो सानदोङो गोलोम बोथोर समाव आसामाव अखा हायोब्ला, नोंथां खोनादोंना?
ओं ओं खोनादों
अखा हायो अखा हायोब्ला गोलोम बोथोर समाव आसाम हादोरसायाव बिदुं बांनायनि बिदुं बांनाया खम जायो नामा नोंथां ना बारा जायो।
उम गोलोम बोथोर समावहाय बियो बारा जायो नों थां आरो बे बारायनायनि थाखायनो जोंहा आसामावहाय दायो बुंनो थाङोबा गोबां गरम जायो आरो गरमा जोंहा थार्टि टु डिग्रीनिफ्राय थारटि सेभेन आरो सम सम थार्टि नााइन फर टिसिमबो मोनहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे समावनो जोंनियावहाय गोबां अखा हानायबो जोङो नुनो थाङो आरो नोंथां।
औ औ अब्ला अब्ला नोंथां ओ बे गोलोम बोथोर समाव अखा हानायजों बिदुं बांनाया इसेबो खम जाया नामा?
अखा हानाय समावहाय इसे खम जायो नाथाय आरो बिदिनो अखा हाहां बेबायदि समावहाय आरो बिदिनो आलदा समफ्रावहाय बारा जायो।
आदसा अब्ला माखासे ओ सान्दुंनि दुंनाय दुंनाय समावहाय अखा हायोब्ला माने माखासे जोंनि आसाम हादोरसायाव बिदुं बांनाया अखा हायोब्ला खम जायो आरो ओ अखाया जेब्ला नागारलाङो अब्ला बिजों दुंनाया रासिन जायो आरोना नोंथां।
नोंगौ नोंगौ।
औ नोंथां आं खोनानो मोनदों नोंथां ओ आसाम हादोरसायाव जेब्लानि समाव दैज्लां बोथोर बा गरम बोथोरनि समाव जुदि अखा अखाया जुदि ओ बेलासि समाव हायोब्ला एखेरायैनो सानथाम सानब्रै अखा हायो होननाय खोनादों बेयो थारैनो सैथोना?
नोंगौ नोंथां ओं जोंनियावहाय जे दैज्लां बोथोरावहाय बेबायदिनो अखाया ओं गोबां हायो आरो बियो सान से सानलु नङा मोब मालाबा बियो सप्तासे सप तानि गाहामसिम अखा हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोर अखा हानायनि थाखायसो जोंनि ओं जायगायावहाय माइफोर आबाद मावनो हायो आरो। बे बिदिनो गोबाव सम अखा हानायनि थाखाय जोंनि गेजेराव जोङो दैबानाखौबो न' जों दैबानाखौबो नुनाय जायो नोंथां।
औ औ थारैनो नोंथां।
ज
आसाम आसाम हादोर सायाव नोंथां थारैनो ओ गोरोम बोथोर बा दैज्लां बोथोर समाव गोबां माख खासे ओ ब्रह्मपुत्र दैफोरनि माखासे जेंना जेंसिफोरजों जोङो आसाम हादोरसानो थागिबिफ्रा मोगा मोगि जानांगौ जायो नामा नोंथां?
जोङो नुबोगासिनो जे खाथिनि हाजोफोरनिफ्राय जे दै बोहैबोनायजों लोगोसे आरो बिदिनो जोंनि ब्रह्मपुत्रनि दै बुरजा जे समाव अखा हायो बे समावहाय गासै जायगानिफ्राय दैया ब्रह्मपुत्र जमा जाहैनानै जोंनि खाथि खाला जायगाफ्राव गोबां बिदिनो दैबाना आरो हा खुख्लानाय जों बेफोरखौहाय नुबोगासिनो आरो बियो बोसोरे बे-बेबायदिनो सोलिबोगासिनो आरो जोंनि गेजेराव गोबां बे ब्रहपुत्रनि दै दे-देरनाया जोंनियावहाय खैफोद आरो ओं खैफोदफोरखौ लाबोयो जायजोंहाय जोंनि खाथि खालानि मानसिफ्रा ओं न'आव थानो हायोबा गासैबो दै लोमजोबनानै मानसि आरो मोसौ मोसा आरो जोंनि आबादफोर जों गासैबो बेयावहाय जों नस्थ' जानायखौ नुनो मोन जों नुनो मोनो नोंथां।